हेल' अ मा खालाम दों?
अ जाखांबाय नोंथां?
जाथ'वाखै।
औ फन खालामथारला माथो दाना। जोंहा जाखांबाय जाखांनायालाय
औ
फन खालामथारला माथो दा
खामानि दा खामानि सोलिगासिनो दंना ओंखायनो खालामनाय जायाखै
अ मा खामानि सोलिदों दालाय?
बिदिनो दा फानथाव आबाद गाइगासिनो दं
आं जोंहाबो गायदों गायनायालाय
औ
आलु गायदों है आलु बिदिनो जोगोनार
गायोलि गायनायालाय थाइबेंफोर गायला बायदों मैथा नोंसोरलाय मा मा मैगंथो गायो।
जोंहा दा फानथाव गायदों ओमफ्राय बिलाथि
अ
ओमफ्रायो आलुबो गायदों आधा बिगा
अ आलु माने फायखारिनो फानो ना नोंनो हाथाइयाव फानहैयो
आङो फायखारिनिसो हरो।
अ बिसिबां होयो दामखौलाय
दामा फायखारिया बिदिनो माबा गोदान ओंखारजेननायावहाय त्रिस थाखा पयथ्रिस थाखा होयो।
अ आलुवा माबाय ना खासिया बिदिनो दिसि थायोना अबेखौ गायो नोंलाय?
आङो दिसि गायो आलु
ए
औ
जुखामफोर गाया नामा नोंसिनिथिं
औ
जुखाम गायदों गामिनि मानसिफ्रा
अ बोरै जायो नोंसिनिथिं आबादफोरा
आबादा मोजाङानो जायो जोंथिं एमफौआ एमफौआलाय जायो बिदिनो मुलिफोर होनांगौ जायो आरो
खोनादों
औ खोनादों।
ओमफ्राय नोंलाय मुलि बाहायगोनना बाहाया
आं मुलि बाहायो अबेबा अबबा बाहाया एमफौ जानाय नुबालाय बाहायो आरो
औ
नोंसिथिं आबादा बिराद हो
गुबुनफोरा बिराद मुलि बाहायोना दाना
औ
मुलिजोंनो फेदेरजोबो
औ जोंहा बारा बाहाया बाहायनायालाय माने बैयो एमफौ जायैनि हायैनिया बेखौल' सारो आरो
औ औ आंबो बेखौनो सारो
उ मुलि बाहायबा बांद्रायबा बेमार जायोना
औ
औ
गोबाङानो बासिंनानो मुलि बाहायजोबो
औ
बिरादनो मुलिजोंनो फेदेरजोबो ना दाना
उम जों गामियावबो मुलिल' होयोलै मानसिफोरा। बांसिनानो
ओमफ्राय बेफोरनो दा बेफोरखौ जानानैनो बेमारफोर जासिगोन
औ लेबार गाज्रि जासिगोन
माखासे बेमारफ्रा सोमजिगोन बेजोंनो
एसेबां जायो आरो लेबार गाज्रि जायो उदै सानाय गाज्रि
औ ओमफ्राय गावसोरथ' जाला मुलि होना फैदेरनायखाय
गावसथु जाखाला
औ
गावसना मालाय मोजां मोजां जासिगोन न'फोराव होयिनि दखरसे खालामामनानै
औ बै दालाय बिगाबैसो दं हायालाय आबाद मावनाया
माबा थिन बिगा जागोन खोमा
थिन बिघा
औ अ अ दुइ बिघाल' जागोन बै गयखौ एक बिघा गायबाय नालाय नोंना दैाय खै बिगासो जागोन
आंना दा गासै सारि बिगा दं आबादाव
मोजाङानो जागोन माथो होनबानाय
औ दा सोलिगासिनो दं बिदिनो मोजाङानो
अ
बांसिनानो फान्थावखौसो गायदां
अ आंबो बिदिनो फान्थावफोरालाय बेसेबां दामा
फान्थावा दा केजि बेसेबांसो जानानै दंथाय आंबो त्रिसथाखासो जाना दं खोमा दा
अ बारा दाम गैया ना होमब्ला?
बारा दाम गैया दा खमायना दं एरादनो
औ हाथथायफोराव हाथथायफोरावबा मा दामथाय
हाथायावबो बिदिनो खोमा सल्लिस थाखा केजि
औ मा मा ओंखारो नोंसोरनाालाय मैगं थाइगङा हाथायफोराव
हाथथायाव दा बिदिनो दङ जोगोनार बिदिनो थास'
थास'बो गायदों गायनायालाय आंबो थास'खौ आसना थास' आसना गायो।
औ
नोंसोरलाय थास' गायाखै थास'आ आदा बिघा गायदों
औ
थसदा बिघा आलु आदा बिगा नोंसोरालाय थास' गायाखै?
आं देग्लाय थास गायासै थांनाय बोसोराव थास'आवहाय एसे लस जाबायना आंहा।
अह।
से थास'आबो सेवनो नागिरोलै गाज्रि जानो नागिरो।
औ आंना थां थांनाय बोसोराव थास'आ सेवजोबथारदों।
अह।
ओरैनो देग्लाय गायस्रायासैनो आं।
औ बानलु सिब्र'खौबो बिराद मानसियानो गायो माथो दाना।
औ बिराद बांसिनानो बानलु सिब्रुखौसो बांसिन गायग्रा जाबाय दाना।
औ। ओंखायनो गायासैलां देग्लाय गायनो सानदोंमोन।
बानलु सिब्रुआबो दाना मानसिफ्रा गायसो गारनायखाय एसे दामा खमायबायना ओंखायनो गायासै आंबो।
औ दामानो बिराद खमायबाय।
औ, नङाबा आंबो बानलु
नोहाबालाय गायगोन सानदोंमोन आंबो। फास फास ओंखारजेननायाव दामा बारामोन।
औ फास्टआवहाय बानलु सिब्रुआलाय एसे सोलिदोंमोन।
फास्ट गायनाया बिराद लाब जाबाय मानसिफोरा।
औ। दाथ' बानलु सि लुआ केजि बिस थाखा फोरल' जाना दं खोमा।
औ खमथार हाथायफोरावबो ओइ बुरजा बुरजा हरलाबायो खमथार।
औ।
आसा खामना दोन्दोलां
गायनायफ्रा बिदिनो दिहुन्नायफ्रा बांद्राय जायोबा बिदिनो जायो गासिबो बुस्थुआ।
औ लांख'नो हालाना।
औ।
उम जोहानो न' खाथियाव गायदोंमोन ओइ ओरैनो बेखारसो जाजोब्बाय दस थाखाफोरनि फानहरबाय।
अ नंगौ नामा?
औ।
ओइ दालाय मा बोरैथो जाखो आबादा माबायदि जानानै दं दा?
उम मोजाङानो सोलिदों अबेबा गाज्रि अबेबा मोजां।
अ। ओमफाय एम्फौफोर जा जागोना जायाखै?
एम्फौआथ' देग्लाय बारा जायाखै जानाया मुलि होदोंना।
अह।
एसे खम जादों।
देराखै नोंथांना फान्थावफोरा?
फान्थावा दा गोरलै गोरलै जाना दं।
अह।
बिदिनो मास मोनसे मोननैसो मोनसेसो थानानै देरसिगोन र'
अह ओं। बिसांसो मोनो फान्थाव फोरावलाय दा गासै?
फान्थावाव गासै देर लाखसो जाहैयो।
अह मोनोआनो माथो होनबा नों
औ मोनो।
दे होमबालाय।
औ दे दे।